औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दसे फ्रि ना दा?
औ नोंथां आं ओरैनोसो दंथयो।
औ ओ नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायज्लायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां सावरायना
औ आङो बे दैबाना जानायदि जाथाय बिनि सायावहाय एसे सावरायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां जोबोद मोजाङै दों।
औ बिदिब्ला आं जागायसै नङा होमबा नोंथां।
अ
औ दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बियो मोनसे ओ हरखाबै जाब्रबनाय मिथिंगायारि जाथाय बा जों बेखौ जेंना नेमबो सानना लानो हायो। ओ जेब्ला जुब जुब अखा हाबाय थायो बे समावहाय दैमा दैसाफोरा बुंजोबनानै दैया जेजोंबो बोहैलांनो लामा मोनाबा उसिफावनानै बियो गोबां दाब दाब ओनसोलफोरावहाय लोमलाङो। नङा होमबा नोंथां? बेबायदियैनो जोङो दै बानाया जायो। ओ जोंनाथ' मिथिखागौ ओ आसामा नर्थ इस्टनि बे सा सानजा भारतनि सिङाव थानाय मोनसे ओ हालाम। जाय माने सोरगिदिं जेरैबो हाजोआ बेंनानै थानायखाय बे आसामाव बोसोरफ्रोमबो माने दैज्लां बोथोर फैबानो दैबाना जायो। नङा होमबा नोंथां? जाहोनाथ' बेनो जे औ, जेब्ला दैज्लां बोथोराव जुब जुब अखा हाबाय थायो बे समावहाय गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैफ्रा लामा फिसा बा लामा बोहैख' लांनो हायै जानायखाय बियो मा जोंनि बे हालामाव थानाय लां दां जायगाफोरजोंनो बोहैलांनो गोनां जानायाव बियो मा उसिफाव लांजोबो आरो। जायनि जाउनाव दै बानाया सोमजियो। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ आसामाव दै बानाया बिदिनो ओ जुन जुलाइ आगष्ट'सिमहालागै थु जों जानायखौ नुयो जाहैबाय। औ बे ब्रह्मपुत त्रआ जेब्ला गोबां अखा हाबाय थानायनि जाउनाव ओ लोब माबायो देरबोयो बे समावहाय बियो बांसिन जायो आरो, नङा होमबा नोंथां?
ओं।
औ, दाना दैबाना जायोब्ला मा मा जायो जों बेखौ एसे सावरायसै जेरै दैबाना जायोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि खहाफोर जायो। नङा होमबा नोंथां? जेरै आबादफोरनि खहा बेबायदिनो जिब जुनारनि खहा आरोबाव ओ जोंनि न' बांनि खहा लामा सामानि खहा बेफोर गासैबो खहाफोरा दैबाना जायोब्ला जायो आरो। बेयो माब्रै जायो जेब्ला दैबाना जायो अब्ला दैफ्रा बोहैख' लांनो हायैयाव जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां आबादथिलिफोरखौ बियो लोमसावनानै लायो। नङा होमबा? आम फ्राय बेबायदि लोमस सावनायनि जाउनाव मा जानोसै दैजोंहाय फैफानाय बे हाद्रि, हाला, हाब्रु ओ बिदिनो दाखोर मैला बेफोर एखेबारे जोंनि आबाद फोथारफ्रावहाय खोबनानै दोनफैजोबसै बिदिनो फबसै आरो। दा मा जायो बेनि जाउनाव गोब बां आबादफोरा जोंना बोसोरै बोसोरै गोबां खहा जालाङो आरो बे दैबाना जानायनि जाउनाव। नङा होमबा नोंथां? आरोबाव बेल' नङा आबादनि अनगायैबो गोबां खहा जानायखौ नुयो जों जेरै ओ न' बाङावहाय फिसिनाय माखासे जिब जुनाद बिदिनो दाउ, अमा, मोसौ मैसो बिदिनो बोरमाफोर बेफोरनिबो गोबां खहा जायो आरो बे दैबाना जानायनि जाउनाव। मानोना बिसोरो जेब्ला गामियाव दैबाना जायो अब्ला न'आव फिसिनाय गासैबो जुनादफोरा ओ जेरावबो नों जायगा मोना जायो जायनि जाउनाव मा बिसोरो दैबानानि लोमनायजोंहाय गासिबो थैनो गोनां जायो आरो। आरोबाव गोबां रोखोमनि खहाखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो फुख्रिफ्राव ना फिसियो। नङा होमबा नोंथां?
बे ना फिसिनायफ्रा मा जायो दैज्लांङावहाय जेब्ला दै लोमो लोमो होम बा बिसोरो मा ओ जोंनि फुख्रिनिफ्राय बारलांनानै दैयावहाय गोसारलांजोबो आरो। बेफोरनि जाउनावबो जोंना रांखान्थियारि बिथिं गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरोबाव दैबाना जानानै रां औ
औ रांखान्थियारि खखा जानायखौल'थ' जों बुंनो हाया। जोंना बहाय गोबां रोखोमनि जेंनाफोर नुजायो आरो दैबाना जायोब्ला। ओ जोंथ' मोनसे नुखाबाय बेबायदिनो गोबां जिब ओ जुनारफोर थैयो। बा आबाद फोथारफ्राबो खहा जालांङो आरोबाव लामा साम सामाफ्राबो बायलांङो नंङा होमबा? दैबाना जायोबाथ' ओ बि फोरनि जाउनाव गोबां जेंनाफोरखौ जोंङो नुजानाय नुयो आरो। जेरै नोंङो दैबाना जायोब्ला दैया लोमसावनायनि जाउनाव जोंनो लोंग्रा जे दै जोंना दमखल थायो बा दैखरनि दै थायो। बेफोरबो मा बे दैजोंहाय जेंना खोख्लैजायो आरो खारन बे दै गाज्रिफ्रा फैनानै जोंनि ओनसोलाव लोमफैजोब्बाय नालाय दैया बिसोरजों गलायजोबनानै थालांसै आरो जउनाव मा जानोसै जोंङो लोंग्रा मोजां दै मोन लोंङा गानसै आरो जुदि बेखौ लोंङोब्ला मा गोबां रोखोमनि बेमार आजार जेरै डायरियाफोर जानाय नुयो जोंङो कलेरा बेबायदिनो दैबाना जाखांनायनि उनाव गोबां बेरामफोरा जायो आरो। बे खारन बावहाय ओनसोलावबो नोंङो गोबां जिब जुनार थैनायनि जाउनाव मोनामनायाबो फैयो। बिराद गेसाव मोनामनायनि जाउनाव मा गोबांहां लानोबो खहा जायो आरो। बेबायदिनो दैबानाया गोबां रोखोमनि जोंखौ जेंनायाव खोख्लैयो। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंङो लोमजानाय साजानाय बा हाथाय बाजार थांनो गोनां जायो जोंङो। गामियाव थाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै दा नोंङो जोंनाथ' गामिनि मानसिफोरा सानसे साननै हाथाइ मोनजायाबानो माखासे मैगं थाइगं बा दैलि नांगौ जानाय माखासे गोनां बेसादफोरखौ ओ जेंना नुजागोन नंङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ जोंङो मोननांगौब्ला खौ गोजान गोजान बा खाथि खाला थानाय हाथायफ्रावबोथ' थांनो गोनां जायो दा नोंङो दैबान जायोब्ला ओरैबायदि दि जायो लामा सामा बायथेयो दै लोमथेनायनि जाउनाव जोंङो बेफोरबायदि हाथाय बाजारफ्राव थांनो हाया जायो आरो। दा बैबायदिनो गोबां खहाफोर जानायखौ जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? दैबाना जायोब्ला। दा आंङो नोंथांखौबो एसे ओ खावलायनो सानदों दैबाना नोंसिनि ओनसोलाव जाबाय बायदोंब्ला माबायदि खहा जालांङो आरो मा जाहोननिथो थाखाय जायो नोंसिनिजों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? नांगौ जायोबा आंबो गेजेर गेजेर एसे फोरमायना होबावगोन नोंनो।
नोंथांनाव गिबियाव मोनसे सोंथि सो खालामनो सानदोंमोन ओ थांङा जे ओ बुंबोबाय ओ दै बाना बे दै बानाया दै बानाया आथिखालाव ओ नोंथांनि नोजोरावहाय ओ बांसिन मानि थाखाय जाबोदों बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां। औ जिहेथु नुय नुयो नंङा होमबा? गोबां सुबुं अनजिमा बांबोबाय। दानि जुगाव गोदोनि जुगावथ' दानि रुजुनायाव एसेब्लाबो जों दै बानाखौ खम जानाय नुयोमोन। मानो होनना बुंङोब्ला गोदोहाय जोंङो न' बां लुनायफ्रा खम मोन नंङा होमबा? ओमफ्राय दैफ्राबो बोहैलांनो थाखाय जाम खैफ्रा बेबायदिनो गुवार गुवारमोन ओमफ्राय बिदिनो जे जों थांनांगौ लामा बेजोंहाय मोजांङै बोहैलांनो हायोमोन दैया। दा बेफोरनि थाखाय गोदो एसेब्लाबो खम बिबांनि दैबानाया जायोमोन जायोमोन हय खिन्थु मा साननै सानथामनि गेजेरावनो दैया सेमलांफिनोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय ओरैबायदि बारा जाबाय दै बानाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय मा जाखो गोबां जायगायाव जोङो न'फोरखौ लुथेलाबायो दै बोहैग्रा लामाफोरनो खाथि खाला बा जेराव मेरावनो जों न' लुबाय अखा हायोब्ला अखानि दैया मोजाङै बोहैलांनो मोनला बेबायदिनो मा जानोसै दैया बोहैलांनो मोनैनि जाउनाव जेराव मोनो बावनो जमा जानानै थालांसै आरो।
दा बेफोरबायदि जाउनावनो दैया बैहैलांनो मोन नैयाव गोबां दैफोरा जायगायावनो जमा जानानै दैबानाया बेफोरजोंबो जादों आरो आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जोङो ओ न' लुनाय न' बिल्डिं लुनाय बा न' लुनाय बेफोरजोंल' जायाखै दा नोङो दारिमिन बायदिसिना गोबां फसंबाय आरो दा बेफोरबो गोबां गुवार गुवार ओनसोलाव गिदिर गिदिर बिल्डिं लुयो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि दैयाथ' बोहैलांनो माबा मोनसे लामा नांगोन दा बे लामाफोरानो ओरैबायदि जाबाय माने लुथेजोबबाय जेरैबो दैयानो बोैलांनो मोनल आरो सला सल बे मोनसे जाहैबाय मोनसे जाहोन आरोबाव टाउन सहराव जों नुयो जेराव मेरावनो न' लुला बायदों ओमफ्राय दै बोहैलांनो मोजां रोखोमनि नालाखौ बिसोरो बसायनानै होआखै दा मा जायो टाउन सहाव अखा हायोब्ला अखायानो मानि मानसि थाबायग्रा लामाजोंसो दै लामा बायदि बोहैनो हमबाय आरो ना मानो होनना बुङोब्ला अब्ला जे बिसिनि दै बोहैग्रा नाला बे नालाया मेसें बोथोरावथ' नोङो ओरैनो हाद्रि हाला बायदिसिना बुंफबनानै थानानै नालाफ्रानो बुंनानै थाखाजोबो नालाय हाजोंनो दैज्लां जानायनि सिगां बेखौ फोसाबला मोजाङै बेनि थाखायनो मा दैया बोहैलांनो मोना आरो बेबायदियावनो दैया लोमलाजोबलाबायग्रा जाबाय दा दानि जुगाव बेबायदिनो दैया बारा जाबोगासिनो दं आरो दैबाना जानाया आं बेखौनो सानो नोंथां
औ दा नोंथांनि ओनसोलाव दैबाना जाफेरबाय नामा नोंथां माबलाबाफोर
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने जों आसामावनो बेबायदिनो गोबांनि दैबाना जानायखौ आथिखालाव दैबाना होननानै बुङोब्ला जों गुवाहाटि नोगोरमानि खोथाखौबो रायखांनो हायो मानो होनब्ला आथिखालावहाय गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां माने दैबाना जानायखौ नुबोबाय थादों जायनि थाखाय गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायखौबो नुबोदों आथिखालावहाय
औ
ओ ओ जायनि ओ जेरै ओ जों गुवाहाटि नोगोरमायाव जि ओ गेदेर गेदेर बिल्डिं लुनाय बे लुनायनि थाखायहाय ओ जि अखानि दै एसे अखा हाब्लानो ओ जाय से घन्टासो मोजाङै जि अखा हायो बे अखायानो बे गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां दैबानाखौ खालामबोदों
नंगौ
जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा माने खस्थ' भुगिनो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो जिउबो खहा खालामना लानांदों गोबां सुबुंफोरानो बेजों लोगोसेनो जों गोबां गामि ओनसोलफ्रावबो बेबायदिनो नुयो हाजो सेरफ्राव थानाय जि गामिफोर बे गामिफ्रा जेब्ला ओ हाजोआव गोबां अखा हायो ओ बे अख अखाया जोंनि बे हाजो खाथिनि जि गामिफोर
औ।
हाग्रा खाथियाव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोराथ' ओ ओरैनो हाजो सेराव रायजो जानानै मोजां मोजां मोनग्रा सुबुंफोर
औ।
ओ बे बे हाजो खाथिनि जि सुबुंफ्राबो एसे अखा माने गोबां बिबांनि एसे अखा हाब्लानो बे हाजोनिफ्राय जि फैनाय दै बे दैया जोंनि बर' गामिफ्रावहाय ओ गोसारलाजोबनायखौ जों नुनो मोनो।
औ बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबां बाना जायो आरोना बे ओनसोलावबो।
औ नोंथां औ।
औ।
बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना ओ समाबो जानानै फैबाय औ नोंथां। अब्ला नोंथांनिफ्राय ओ दैबानानि सोमोन्दै माने गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बिदि फिन उनाव लोगो मोनफिननायखौ मिजिंथिनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां ओ दसे समावहाय दैबानानि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ्राखौ मिथिहोलायनायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां ओ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ उनाव लोगो मोनलायफिनबावथोंसै औ औ।